औ नोंगौ नोथां अ माने नों नोंथाङा माने फ्रिबा दा जोङो फि मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो माने खलखौ हरनाय जादोंमोन।
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
होमबा जोङो दायोथ' बुहुद जौगाबोबाय नालाय नोंथां निफ्राय
औ।
ए आइनि बागै आं दा ए आइ नि बागै नोंथाङा एसे आंनिसिम फोरमायना होगोन नामा?
औ औ औ औ हागोन दे नोंथां। औ, गिबियावनो माने ओ औ, जागोन दे नोंथां। ए आइन ए आइ होनोबा जों माने आर्टिफिजेन्स इन्टलिजेन्ट होनना आरोबा बिदिनो बे गुगोलनि ए आइ मद बेला जेनेबा गुगोल इन्जिनियार बानायनाय मोनसे जेनेबा बिदिनो गुगोल इन्जिनियारफ्रा बानायदों आरो बे ए आइ खौ जोङो ए जों ए आइ जों माने गोबां बिदिनो खामानि मावनो हायो जेरै मानसि बायदिनो जेनेबा ए आइ जेनेबा जोङो जेनेबा जोंनि आवाजखौनो बिसोर रायज्लायजोबनो हायो जेनेबा जोंनि मोदोम खौबो बिसोर बानायजोबनो हायो सेस ए आइ जों माने गोबां बिदिनो बायदिसिना टेक्सफोरबो गेलेनो हायो नोङो साय-सार्टफोर खालामनो हायो बायदि ओमफाय जोङो ए आइजों जोङो लाइभबो रायलायनो हायो जोङो, ए आइ जों लाइभ रायलायनानै जोङो बायदि बायदि जों खोथा बाथ्रा सावरायनो हायो बा सोंनो हायो जों मोन्थियैखौ मोन्थिनो हायो। बिदिनो ए आइ एप्सफ्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ' बिदिनो जाय जेरै चाट जि पि टि गुगोल जेमिनि बायदिफोरखौ युस खालामबा जों माने बिदिनो गुगोल ए आइ बायदिफोरबो जों मोनो बिनि फिचार्सखौ जोङो मोनसे खामानियाव बाहायनो हायो आरो। गुगोल ए आइ आ दानि दिनाव गोबाङै जौगाबोबाय गोदोनि दिनाव गुगोल ए आइ होननाय सोदोबानो गैयामोन। दा गुगोलिनि इन्जिनियारफ्रा माने बिदिनो गुगोल ए आइ खौ माने बानायनाय जादों बेनि थाखायनो दा मुलुगाबो लासै लासैनो गोबां देभलप जाबोबाय नालाय दा माने मान सिनि गोनांथि गैयै बायदि खालामदों आरो बिसोरो माने, ओ मानसिफोरखौ एसे खस्थ'खौ खम खालाम होदों। बिसोर माने बायदिसिना कन्टेन्टफोर क्रियेट खालामबा माने गावसोरनो जेनेरेट खालाम जोबनो हायो ए आइ आव। नोङो जायखिया स्क्रिप्टल' होनो हानांगौ, नोङो स्क्रिप्ट बायदिखौ नोङो लिरनो रोंबानो माने एसोरो ए आइफ्रा माने गावसोरनो क्रियेट खालामनानै माने इदिनो भिडअ' जा फट' जा माने नोङो स्क्रिप्टल' लिरनो हानांगौ, स्क्रिपट लिरबथाय नों माने गुगोल्ज ए आइ आ माने नोंनो था-गथायनानै हरो आरो बे नोंनो मा नांगौ। आरो जोङो ओ बिदिनो जोङो गुगोल ए आ जोङो गुगोल जेमिनिफ्राव जोङो मेसेजबो गेलेनो हायो मेसेजाव जोङो बायदि खोथा सावरायनो हायो बायदि मोनथियैफोरखौ मोनथिनो हायो। आरो जोङो गोबां बिदिनो रां खामायनायनि लामाबो सोंनो हायो। बायदि बायदि माने गोबां बिदिनो ए आइ फोरनि बागै जोङो मोनथिनो हायो आरो जोङो बे दुनियाआव जेसेबांनाखि मुवा बेसादफोर दं बायदि बायदिफोरखौ जोङो गुगोल ए आइ नि मददजों जोङो मोनथिनो हायो एबा सोंनो हायो। दा ए आइ ए आइनि गोनांथिया माने दानि दिनाव माने जोबोरैनो गोनां जाना फैबाय, मानोना जोङो जोङो माने गुगोलफ्राव माने जोङो नागिरनानै माने जोङो बायदिसिना क्रियेट एबा जोङो एम-इमेज जेनेरेट खालामनो हायामोन दानि दिनाव माने बांसिनानो गुगोल ए आइ फ्राव माने इमेज बो जेनेरेट खालामनो हायो। बायदि टेक्स फोरबो नोङो जेनेरेट खालामनो हायो भइस आर नों ट्रेन्सलेटफोरबो खालामनो हायो गुबुन गुबुन भाषाफ्राव नोङो ट्रेन्सलेट खालामनो हायो आरो दानि दिनावथ' बर'निबो लायरायग्रा जाबावबाय जोंनि बर' लेंगुवेजाबो माने ए आइ आव एद जाबाय। सिगांनि दिनावथ' माने गुगोल ए आइ फोर माने बिदिनो बर' लेंगुवेजाव फैयामोन। बर' लेंगुवेजनि माने ए आइ जों रायज्लाय हरबथाय माने ए आइ आ बर'नि माने एन्सार हरनो हाया जायो माने दानिया माने गुगोला माने गुगोल ए आइ आं एसे डेभलप जाबाय गोबां भाषाफोरखौनो माने बिदिनो सोसनगासिनो दङ बिदिनो गुगोल ए आइ आव। बिनि थाखाय माने जोंनि बर' लेंगुवेजाबबो ए गुगोल ए आइ आव हाबजोबबाय। बि जों दा बर'नि माने लाइभ साट खालामहरबा जोङो लाइभफोर रायलायोबा जोङो माने गुगोल ए आइ जों लाइभ रायलायबा जों माने बर'निबो रायलायनाय नुनो मोनसै। बिदिनो जोङो बर'नि माने जों इंल्गिसफोर सोदोबफोरखौ मिथियाबाबो जोङो बर'निफोर सोंहरनो हायो। बायदि फोरबो जोङो ए आइ जों गोबां मददआव मोननो हायो। बिनो जों ए आइ नि मडेल आ माने गोबां रोखोमनि दङ' बिदिनो सोरबा बायदिया माने मेथाइफोरल' बानायो बिदिनो सोरबा इमेज बायदिफोरखौ माने बानायनाय नुनो मोनो। बिदिनो दा मेथाइफोरबो माने जेनेरेट खालामनाय नुनो मोनसै दाना बांसिनानो माने मेथाइ भिडअ'फोरखौ माने ए आइ जों बानायो। बायदिफोरखौ माने स्क्रिप्टखौ माने फासआव लिरगोरो एबा मोनसे अडिअ अल्ड' फुराना अडिअखौनो माने रिजेनेरेट खालामनानै माने मोनसे गोदान बयसजों माने बानायफिननो हायो। बिदिनो माने जोङो दांनो मोनै बुस्थु सफ्टवेरनि बागै बेफोरो माने गोबां जौगाबोबाय। बेफोर मोनसे सफ्टवेरसोङोखौ दांनानै मोन जोंङो एबा जोङो। नायनोल'सो मोनो जोङो हमावदांनोनायो जोङो मोनदांल'सो हायो। जोङो माने बेफोरखौ दांनानै मोना जोङो बेफोर माने मोनसे दांनानै मोनै बुस्थु नालाय ए आइ बुस्थुफ्रा। औ दा नोंथाङाबो दा ए आइ नि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंदो औ।
जाया दा बुङोबाथ' दायो जौगाबोनाय हादोर जों माने जौगाबोनाय होनना बुंनायसगोन हादोरा जौगाबाय जोंनिया गोदोहायथ' ए आइ होननाया गैयाबो। जा मावनांगौ माथ सुबुंखौ मानो गावनि आखाइ बुस्थुजों मावनांगौ जायो। दायोथ' गोबांखौ जों ए आइ जों मावो।
जेरै जों वेबसाइट बानायनाय बा एप बानायफोरखौनो दा मावसै आरोना मावनायखौ नुसै आरो ना बिदिनो गोबां सुबुंफोरा माने बिदिनो ए आइ जों वेब फिसा एप बानायनानै बा बिदिनो फट' जेनेरेट खालामनानै माने भिडिअ रां खाथि आरो नुगासिनो दं जेराव जों मोनसे फर'नथ होबानो बिदोनो भिडिअ एआय फोर बा बिदोनो वबसाइट बानायनायफोर नुसै आरो ना नुसै माने जों ए आइ खौ माने गोबां बिदिनो खामानियाव बाहायनो हायो जेरैबायदि ओ बुङो बा जों
दा भयसखौबो माने गावनि भयसखौनो सोनानै माने ए आइ खौ रायज्लाय होनोनो हानायखौबो जों नुनो मोनसै आरो। बेनि अनगायै बुङोबा एआइया बेलेख खामानिखौब मावनाय दंबावो जायखौ मोनसे पिसि आव डाउनलड खालामनानै माने ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स बानायनानै गावनो लानो हायो नालाय खामानिखौयो गोरलैयावनो मोनसे सोना होबा आरोना मोनसे आइदिया सोना होबा बे मावफुंनानै बिदिनो खामानिखौ मावफुंना होननायखौ नुनो मोनसै आरो। बिनि अनगायैबो जों ए आइ जों रबट बानायनाय गोबां गोबां बिदिनो माने बुस्थु बानायनायखौ नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो ए आइ खौ बुङोबा जोंहा ए आइ जों माने गोबां खामानि माव बोनो हायो। आरो ए आइ होनोबाथ' जों माने ए आइ गोबां बिदिनो रोखोमै दं जेरैनो बेबादिब्ल ए नाम दं जेरै चेट जिपि टि माबा पार प्लेक सि ओमफाय मेजर नाय बा इलेभेन टेभ बेफोर माने गोबां बिदिनो माने बेफोराव मोनसे मोनसे गावबा गाव फिसन दं जायफोरा सोरबा फट' जेनेरेट खालामो बा सोरबा भइस जेनेरेट खालामो। बिदि आरो ना मोनसे मोनसे गावबा गाव माने दङ बिनो माने मोनसे फर्म होब्लानो जे जों बे भइसखौ बेबायदि खालामनो हायो। फट'खौ बिदि खालामनो हायो बा बै इमेजखौ बिदि खालामनो हागोन जों बा भिडिअ' डिजाइन खो खालामनो हागोन जों बिदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबोथ' जों ए आइफोराव माने ए आइनि खामानि मावनानै माहारिफोर बा सुबुंफोरखौ माने खायफा खायफा सुबुंफोरखौ आरोना जोंनि बर' हारियावसो नुनो मोननाय जाया ए आइ नि बागै ए आइ खौनो खामानि मावहोनानै माने ओरै लाख लाख रां आर्जिनाय खौ नुनो मोननाय जादों आरो जाय ए आइ खौनो माने सोब स' सोबावबो माने ए आइ आनो खालामजोबनानै माने बिसोरो ओरैनो जेरै जेरै माने रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। ए आइ बानायनो थाखाय माने जोंनो इमान ओ माबा नाङा जायो माने ए आइ आ जाहैबाय जोङो माने ओ ए आइ खौ बुङोबा गिबियाव जोङो ए आइ खौ माने गोबोरै बानायो होनबा ओ मा होनना बुंबावगोन आं इखौ एसे बावगारबाय आङो ए आइ खौ जोङो माने
उम मा होनोमोनलाय नोंथां बेखौ? आं एसे बावगारनाय बायदि मोनबाय।
ए-ए आइ माने आरटिफिसियेल इन्टिलिजेन होनो आरो।
खौ मिथियो नङा आइया गिबियाव मानिफ्राय ओंखारग्रोनायमोन मा सोर बानायग्रोनामोन आं बेखौ नों थांनिसिम माबा नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायना होगोन नामा?
आंबो बे गुगोल इन बे गुगोल इन्जिनियार फ्रा बानायदों। बेखौनो माने इन्जिनियनि नामखौथ' मिथिला आं जायखिजाया गुगोल इन्जिनियार बानायो आरो।
औ बे गुगोल इन्जिनिार बानायदों माने ए आइफोरखौ मोने दा गोबां ए आइ ओंखारनो मोनबाय चाइनायावबो मोनसे ए आइ ओंखारबावदों जेरै चाद जि पिदि बायदि मोनसे एसे दंबावो मा होनोमोन इखौ ओ रज जा जि पि दि बायदि मोनसे ए आय ओंखारदों नामा माबा मा नामोन आं नोंथां बेखौबो बावबाय आं बेखौ चाइनायाव बहननाय होनना बुङो माने खायफा खायफा सुबुंफोरा माने इदिनो इन्जिनियार नङाबाबो बहननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो ना खायफा इदिनो ओ लाइमोन सेंग्रा फोरा बिदिनो जमा नांनानै ए आइ बहननाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोननाय जादों आरो। जाय ए आइ फोरजों माने सुबुंफोरा माने गोबां इदिनो रांखान्थियारि आरजिगासिनो दं। इदिनो आरो ए आइनि खामानियाथ' गोबां माने दं नालाय मोनसेल' नङा गोबां इदिनो दा बुङोबा वाटसपआवबो ए आइ सौफैनो हमबाय नङा होमबा नोंथां जायाव जों
औ।
नो गोबां खामानि मावनो हायो वाटसपआवबो माने जों एन्सार कुइसनफोरखौबो माने गुगोल एपफोरनिफ्राय माने गोबां गोरलैयैनो मोननो हायो जायखौ जों माने फट ट' साफायना होबानो बिनि एन्सारा जा ओंखारबोयो बेफोरखौनो ए आइ होनना बुंनांसिगोन आरो ना नोंथां। बिनि अनगायैबो ए आइ आव माने जोङो गोबां खामानि मावनो हायो जेरै जों गस्लाफोरखौ माने कालार सोलायनो हायो माने बुंनानैनो जों माने प्रम्प लिरनानै जों माने ए आइफोराव गस्ला सो सोलायनो हायो बा इदिनो गस्ला गानहोनो हायो बा इदिनो सोरखौबा माने बेलेग महर होनो हायो बेफोरबायदि गोबां माने फिसार दं होननानै बुंनो हायो आरो ना ए आइ आव नोंथां। नोंथाङा ए आइ खौ माने मा सानो माने इयुनाव माने बियो जौगानायजों लोगोसे माबा फोर ओ गोहोम खोख्लैगोन नामा नोंथां?
ओ बिदिनो बेथ' माने एसेबां द्राय माबा नङा बे जों दांना मोनै बुस्थु ना बियो बिदियावनो जेनेबा जोंनो बे दांना मोनि बुस्थुआवल' सहाय होगोन बेयो बांसिनानो माने। ओं आरो बे अबबाफोर माबाफोर मोनथिनो गोनांफ्राबो मोनथि मिथिगोन जोङो बा आरो उनफ्राव बिदिनो ओ मानसि नांलायिबो जानो हागौ जेनेबा मानसिखौनो नांलायि जेनेबा बिदिबो जानो हागौ आरो। बिरादनो बे खा डेभेलप जालांगोन आपडेट जालांगोन लासैनो।
औ होमबा नोंथां ओ जोंनि बे सावरायलायनायनिफ्राय नों नोंथांनिफ्राय आं ए आइ नि बागै जोबोर मिथिना मोनबाय होमबा जोङो बेखिनियावनो थां जों माने कल रायलायनाय खिनिखौ बानाय दसे सम जों बे आइदानि बागै आयदाायलायनायखौथ' दोनथ'नि सानबायमोन आं
औउ जागोन दे नोंथां
औ दे
औ दे